हेल'
हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना? ओ नोंथाङा दा फ्रियैनो दंना? नोंथाङा ओरैनो दंना दा?
औ दङ नोंथांनि औ दङ दङ।
बिदिबा नोंथाङा फंनैसो सावरायनो हागोनना।
अ हागोन हागोन मा सावरायनो सानदों नोंथाङालाय।
आं दा अरनबारि आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां अरनबारिनि सायाव नोंथाङा गिबियावनो फंनैसो खोथा बुंग्रोनो हागोना।
अरन बारि
औ
औ हागोन हानायाथ' ओङ अरनबारि होननानै बुंङोब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो सरासनस्रायै होननांगोन जेरावनाखि बिफां लाइफां बायदि जों बुंफबनाय नंङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
आबावनाजों बुंफबनाय बिबायदि मोनसे जायगाखौनो जोंङो ओ अरनबारि होननानै ओ जोंङो बुंनो हायो आरो बे अरनबारियाव बि गोबां रोखोम रोखोमनि जोंङो बिफां लाइफां जोंङो बुंफबनाय ओ जोंङो नुनो मोननाय जायो गोबां फिसानिफ्राय लानानै गोबां गेदेर गेदेर बेफोरबायदि ओ अरनबारियाव बेफोरबायदि बिफां लाइफांजों जोंङो बुंफबनायखौनो अरनबारि होननानै बुंनाय जायो आरो बेबायदि अरनबारि थायोब्ला बेयाव बिफां लाइफांजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जिब जुनार दाउमा दाउसा दाउसिन दाउला ओ जिबौ जिराद बायदिसिना गोबां रोखोमनि थानायखौबो जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो जै एमफौ एनला नंङा होमबा बैबादि जायगायाव जेब्ला अरन बारि जायो बेबायदियाव गोबां बेफोरबायदि दावमा दाउसाज लोगोसे जिब जुनारफ्राबो गावसिनि थाग्रा जायगा हिसाबै बिसोरो बाहा बानायनानै बा बिसोनो थाग्रा थानानै लायो आरो मानोना जिब जुनारनि थाग्रा जायग होननानै बुंङोब्ला जोंङो अरनबारिखौनो बुंनो हायो नंङा होमबा आरो जेरावनाखि जोंङो बुंखादोंमोन जे अरनबारिया जाहैबाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांजों बियो बुंफबनाय जेरैहाय सोमलि साल सिगुन गाम्बारि मिस्थां ना
औ नोंगौ नोंथां
अखन सांमान्थाल थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि रोखोमनि बेयाव बिफां लाइफांफोर थानो हागौ आरो जेरावनाखि जोंङो मा अरनबारि थायोब्ला जोंहा बेवहाय थांना थानायनिनिबो जोंङो मा सुबुं माहारियाबो सुबिदा जायो मानोना जोंङो बे अरनबारियाव थांनानै जोंङो बन लायनानै बायदि रोखोमनि जोंङो जानाय लोंनाय संनानै जानो हायो नंङा होमबा बेजों लोगोसे बिनो जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो जेराव अ अरनबारि थायोब्ला जोंहा मा जोंहा मिथिंगाया मोजां जानायजों लोगोसे जोंङो बिहाय मोजां अक्सिजेन जोंङो मोननो हायो मोजां आबहावा मोजां ओम बार मोजां दै मोजां अखा जों बेयाव मोननो हायो जे मोननो हायो आरो बिनिखायनो जोंङो अरनबारिखौ जेसेबां हायो एसेबां जोंङो रैखा खालामनांगोन बिनिफ्राय जोंङो मा अरनबारिखौ दानफ्लायनाय दानस्र स्रांनाय अर सावनाय बेफोरनिफ्राय जोंङो ओं गोजानाव थानांगोन बा बेफोरखौ खालामनायनिफ्राय जोंङो जानगाराव थानांगोन आरो अब्लासो जों अरनबारिखौ रैखा होनायजों लोगोसे जों सुबुं माहारियाबो ब बे बुहुमाबो ओ गोजोनै ओ सान्ति थानो हागोन बेखौ जोंङो मोनदांङो दा बेनिखायनो जों जेेरावखि थाया मानो जोंङो अरनबारिखौ जेरैखि जाया रैखाथि होथारनांगोन आरो मानोना अरनबारिया जोबस्रांङोबा बेजों लोगोसे सुबुं माहारियाबो खैफोद बा सुबुं माहारिजों लोगोसेनो बै अरनबारियाव थाग्रा बायदिसिना जिब जुनार दाउसिन दाउला थां नि थाग्रा जायगाखौबो जों दंस' खालामनाय जागोन जायनि जाहोनाव ओ अरनबारिखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव आथिखालाव जोंङो मा जुनार आरो मानसिनि गेजेराव जोंङो दावहा जानायखौ ओ नुबाय थायो आरो। मानोना मा खालामो जोंनिआ मा सुबुं माहारिया अरनबारिखौ सानफा एफा सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बिसोरनि थाग्रा जायगाखौ जोंङो दानस्रांनानै जों सुबुं माहारिया थानो लादों जेरावनाखि बिथां बिसोरो जुनारफोरा जुनारफ्रा थानो जायगा गैयिनि लासै लासै मा खालामदों सुबुं माहारिनि गामि बिसि बिसोरनि थाग्रा जायगाफ्राव फैनानै ओ मालाब बा न' बां गाख्रेबलांनाय मालाबा आबाद फोथार खहा खालामलांनाय मालाबा मानसि बुथारलांनाय मालाबा मानसि अरथारलांनाय जाथायफोरखौ जोङो सम सम जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओ दा नोंथाङाबो अरनबारिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां अरनबारि माने नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेयाव गोबां रोखोमनि गिदिर फिसा बिफां लाइफां गांसो बायदिसिना ओ मुलि हारिनि ओ बिफां लाइफ फां बेनदों बेनला बेफोरखौ थायो अरनबारियावनो बायदि आयुरवेदिकनि मुलि बायदिसिना मुलि हारिनि ओ मैगं थाइगं बेफोरखौ मोनो। बे अरनबारियानो ओ बे बुहुम बिखायाव अक्सिजेन होयो आरो बे अरनबारियानो बे बुहुमनि आबहावाखौ गोगो खालामनानै लाखियो मानोना अरनबारि गोबां बिफां लाइफां थायो बे बिफां लाइफांफोरा ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गाज्रि गेसफोर जिब जुनारनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोरखौ सोबनानै लायो आरो अरनबारि थायोब्लास सो अखायाबो हायो। ओ बेबायदिनो ओ बुहुमनि मादावनो ओ जेरै- एमाजन एमाजन हाग्रामाखौ बेखौ मोनसे मैखुन होननानै बुंनाय जायो बुहुमनि मैखुन होननानै बुंनाय जायो। मानोना बे हाग्रामानिफ्राय गोबां ओ रोखोम बिबांनि अक्सिजेन मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे सेनो ओ अरनबारियाव ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनार थायो ओ दावमा दाउसा थायो जेरै- ओ मुसा मैदेर लख्रा बेफोरबायदि जिब जुनारनि बे अरनबारिया थाग्रा जायगा बे अरनबारि सिङावनो थानानै मोनसे ओ ओ इक' सिस्टेम होननाय मोनसे फारिखानथिया बेयो जायो आरो। जेरै- मोसा बे अरनबारिनि सिङाव थानानै मोसाया ओ मैखौ जानानै थांनानै थायो ओ मैयाबो गांसो जानानै थांनानै थायो। मैदेरफोरा ओ बेनि फ्राय बिफां लाइफां गांसो हारिनि गोबां ओ लाइफांफोरखौ जानानै थांनानै थायो बेनि सिङाव ओ मैसोफोर थायो बेफोरबो गांसो हारिनि लाइफांफोरखौ जानानै थांनानै थायो बेनिखायनो ओ अरनबारि आरो बे जुनारफोरनि सोनारलायनाया जोबोद ओ गोनां गोनां आरो जोबोद गोबां बिफाव लायो आरो ओ जिब जुनार आरो अरनबारिजों ओ गोरोबलायनानै थानाया ओ जोबोद गोबां बिफाव लायो मानो होनबा ओ बे अरनबारिनि फ्राय जिब जुनारा गोबां बिबांनि जाग्रा आदार मोनो आरो बे अरनबारियावनो ओ जिब जुनारा आरो बे अरनबारिखौ फेहेरनायाव हेफाजाब होयो मानोना ओ अबेबा बिफांनि फिथाइखौ जानानै ओ बे जुनारा ओ खियोब्ला बे बेगरानो आरो ओ गोदान बिफांफोर ओ रज'होयो बेफोरबायदिनो बे अरनबारिया मोजाङै थांनानै थायो आरो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा अरन बरिनि सायाव माबाफोर ओ जोबस्रांनायनि सायाव माबाफोर ओ बुंबावनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नंगौ आं फंनैसो आं बुंनो बावनो आखायाव लादों। ओ अरनबारिया लासै लासै जों आथिखालाव ओ नायनो थाङोब्ला नुनो मोनगोन दिनै सुबुंमा ओम अरनबारि जोबस्रांनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो सुबुं माहारि बांनाय। होमबा दिनै जोंनि भारतावनो नायनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमाया लोब लोब लोब लोब बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनो मा नांगौ जोंहा बेयाव बेखार जेंनाया जायो आरो बेखार जेंनाया जायोबा जोङो मा गासै जोंहा मायावनो सोनारनानै जायो आबादनि सायावनो सो था सोनारनानै थानो गोनां जायो। बेजों लोगोसे जोङो मा होनो सुबुं अजिमाया बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा सुबुं अनजिमाल' बांदों नाथाय जोंहा जि सुबुंनि थाग्रा जायगा हा बांनाय गैया बांनाय गैया जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया थांनानै थानायनि लामा नागिरनानै ओ माखासे अरनबारिफोर जेरावनाखि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बै बिफां लाइफांखौ मा दानस्रांनानै बिसोरो न' बां लुनानै थानो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव मा जोंनि गोबां अरनबारिफ्रा दिनै लासै लासै जोबस्रांलांनो लानायखौ जोङो नुनो मोननायजादों। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो आसामनि बाथ्राखौ बाद होननानै जोंनि ओनसोलावनो जोङो बुंनो थाङोबा नुगोन जोंहा मोननैसो गेदेर गेदेर अरनबारिफोर दङ नङा होमबा? जेरै- जोंहा मानास नेसनेल पार्क दङ बेनि उनाव जों ओ सिखना जोहोलाव दङ बेनि उनाव जोंहा आ रायमान' दङ बेनि उनाव जोंहा अरां दङ बै ओनसोलफ्राव जोङो नायबा नुगोन दिनै सिख्ला जोहोलाव नेसनेल पार्क जेरावनाखि हाग्रा अरनबारि जों बुंफबनाय बे अरनबारियावबो गोबां सुबुंफ्रा दिनै दानस्रांनानै दंस' खालामनायखौ लासै लासै जों नुनो मोननाय ज आरो। दा बेफोरखौ जोङो सुबुं माहारि हिसाबै जोङो बुजिलायनांगोन। मानोना अरना जोंनिफ्राय जेबो लाया जों जोंनि सुबुं माहारिनि बे अरना जेबो खहा खालामा। जोङो जेसेबांनाखि अरनबारि थागोन जोंहा एसेबांनो लाबसो जागोन लाबसो जागोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो जेरैखि जाया मा खालामनांगोन जोङो अरनबारिखौ जोङो रैखाथि होनांगोन मानोना बेयो जोंनि सम्पद आरो बे सम्पदा थाबासो जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थागोन आरो। दा जेरै जोङो जोंनि सम्प हिसाबै जोङो नायनो नो थांबाना मानास नेसनेल पार्कखौ जोङो नुगोन बेहाय मा गोबां रोजा रोजा सुबुंफ्रा सानफ्रामबो दावबायनाय फैयोह जायनि जाहोनाव जोंनि जोंनि बे ओनसोला बा जोंनि रायजोआ गोबां बेनिफ्राय रां खामायनो जोङो हायो आरो। मानोना बेयाव दावबायारिफ्रा गोबां गोजान गोजाननिफ्राय सानफ्रामबो फैनानै बेयाव मा खालामो आ बेरायनो फैयो गोबां ओ टिकेट दाननानै नङा होमबा बिदिनो साफ आरि खालामनानै आरो बे ओनसोलाव थाग्रा ओ सुबुंफोरा मा खालामो बेफार फालांगि फिसा फिसा गलाफोर होनानै बिसोरो गावसिनि जिउखौ खुंनायखौ खुंनानै सोलिनो हायो आरो दा ओंखायनो अरनबारिया मा होनदों जोंनि जेबो खहा खालामनाय बेयो जोंनो खालि मा जोंनो मुलाम्फा मुलाम्फा आरो लाबल' होयो बियो जायनि थाखाय जोङो अरनबारिखौ रैखाथि बेहोनाया जों साफ्रोमनिबो सुबुं माहारिनि बिबान आरो बेनिखायनो जों जेरैखि जाया अरनबारिखौ रैखा खालामथारनांगोन जाहाथे बे जोबस्राङा
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै
औ गोजोनथों दे औ